थां
हेलौ
खुलुमबाय नोंथां ।
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा माबोरै दं?
मोजांङानो दङ ।
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ
अ दाउ बे जे दाउ फिनाया दाउखौ माबोरै हाय फियो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
औ दाउखौथ जोंहा सरासनस्रायै नआवनो फिनाय जायो। बेवहाय आइजो फ्रानो बांसिन दाउफोरखौ आदर लायो सरासनस्रायै दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दाउखौ फिनो थाखाय गिबियाव ओ दाउ गग्रा बा दाउ दोनग्रा न नांगौ जायो। बेखौ थियारि खालाम खांनानै जोङो दाउखौ फिसिनो हायो।
औ
खौ फिसियोब्ला जोङो फुङाव सिखारग्रोमोना जों बिसोरनो आदार होनांगोन बेनि उनावहाय सानसुआव ओमफ्राय बेलासियाव आदारखौ खोनथाम बा खोनब्रै बेबायदि होनो हायोब्ला मोजां जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो दाउ बिमाफोर थायोबा जेसेबां दाउ बिमा थायो बेसेबांनो नोङो ख बिदै दैनो थाखाय खाथा ख होनांगोन बिसोरनो ओमफ्राय दाउ नोब बो दाउखौ नायफा नायफा नायनांगोन अब्लासो दाउआ ओ मोजाङै देरगोन। बा आदाखौबो सम मथे होनांगोन जोङो ओमफ्राय बेबायदिनो दा ओरैनो सरासनस्रायै बरफोरा नखराव दाउखौ बेबायदिनो फिसिबाय थादों नाथाय फालांगि हिसाबै बा फालांगि माने रांखान्थि आरजिनो थाखाय जों दाउखौ फिसिनांगौब्ला एसे बिगियनि आदब खायदाजोंहाय दाउखौ फिसियोब्ला साबसिन जायो आरो दा दाउ साइन्टिफिक बा बिगियान आदबजों दाउखौ फिसियोब्ला जोङो बांसिन रांखान्थि आरजिनो हायो जेरै-माने दाउ खौ न'आव फिबाय फिनाय समाव बिसोरखौ जोथोन लानाय बा बिसोर बेमार आजार जायोब्ला बिसोरनो मुलि होनाय आरो बिसोरनो दै दै लोंग्रा बिसोर दै गाङो नालाय सान्दुं गोसा जायोब्ला बिसोरनो दै लोंनो थाखाय बिसोरनि थाखाय बासन बासन होनांगोन बा बिसोरनो आदार जानो थाखाय बिसोरनो माखासे बासन बायना लाबोनांगोन ओमफ्राय बे बासनावनो बिसोरनो आदारखौहाय सारिगिदिं। होनानै दोननांगोन आरो जाहाथे बिसोरो उखैबानो जानो हायो दा बिगियाननि आदबजों जोङो दाउखौहाय एसे जौगा थाखोनि फिनानै रां आरजिनो हायो आरो गोदोनि सरासनस्रा जेरै माने बरफोरा नखराव दाउखौ जेरै लानानै फिबोदों बेबायदिनो फिसियालासे एसे बिगियाननि आदब नेमखान्थि बाहायना दाउखौ फिसिनो हायोब्ला जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो दाउआ सम सम माने बेमार जायो गोजां बोथोरावबो फ्राय बेमार जायो दा बेमार जानायनि सिगांनो जोङो माखासे ओ मुलि होनांगौ जायो मुलि होयोब्लासो बे दाउआ बेमार जानो हाथावनिफ्राय बारगनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दाउखौहाय फिनो फिसिनो हायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फियो दाउखौ?
जोंनियावबो बिदिनो फियो नों बुंनाय बायदिनो
औ दाउखौहाय ओ मोजाङै फेदेरनो बा बेराम जायालासिनो दाउखौ फेदेरनो थाखाय नोंथांनि बायदिबा मा राहा लानांगौ होननानै सानो नोंथाङा?
बेमार जायालासिनो फेदेरनो थाखाय
औ।
अ बिसोरखौहाय मोजां जायगायाव दोननांगोन आरोना।
औ।
जेरैहाय दाउ गलार बुङोना।
औ गग्रा
औ दाउ गग्रा बिदिनो मोजां जायगाफोराव दोननांगोन आरो जोथोन लानांगोन।
औ
औ
जेनेबा दाउखौ जेब्ला गग्रायाव दोनो हरफोराव जेनेबा जिबौ हाबफैयो माने जिबौआ लानानै थाङो दाउसा फिसाखौ बा माब्लाबा जेनेबा बनहाफा बा निवलायफोर फैयो
औ सैमाफोराबो लाङो।
औ बेफोरखौ लांनाय थाखाय होबथानो थाखाय नोंथाङा मा राहा लागोन?
बिसोरनि थाखाय अ मोजां न बानायना दोननांगोन।
औ
थां बेरा दुमनानैहाय मोजाङै ओ जाहाथे जेबो हाबनो हायि बायदि।
औ
मोजाङैहाय न बेरा दुमथेनानै मोज मोजां दोननांगोन आरो
औ औ जेनेबा बेराथ दुमखानांगोन गग्रानालाइ बेयाव बेरा थाजोबनांगोन बेनि अनगायैबो जेब्ला जिबौ फैयोब्ला बै जिबौ फैनो हायि मोनसे मुलि दंना बेखौ सारनांगोन जोङो गन्द्रानि सोरगिदिं। बे आ फाय जाहाथे ओमफ्राय मा होनो बन हाफा बा नेवलायफोर फै-फैयोब्ला जाहाथे दाउखौ लांनो हाया बेनि थाखाय जोङो फानफोर सानानै दोननो हायोबा मोजां जेनेबा गग्रानि सिगाङाव जाहाथे बे हाबनो नागिरबानो बे फानाव नांनानै माने नांनानै थायो आरो । दाउखौ जेबो खहा खालामनो हाया । औ, जेनेबा दाउआ जेनेबा मालाबा बेमार जायो, हथात बेमार जानानै जलदब थैयो दा बे थै-थैनायखौ नोंथाङा होबथानो थाखाय मा खालामगोन?
होबथानो थाखाय मुलि होगोन।
मुलि होगोन ।
औ ।
थिगानो नोंथाङा ओ न'आवथ' दाउ फिसियो नङा होमबा बे दाउखौ नों नोंथाङा खोनबेसे आदार होयो दिनाव सानसेयाव
सानसेयाव आङो फुङाव होयो आरो सानजोफुआव खेबसे होयो आरो मोना मोना खेबसे होयो खेबथाम होयो सानसेयाव
औ, नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो दाउआ केजियाव बेसेबां मोनो?
खिजियाव ब्रैजौ।
ब्रैजौ ।
औ ब्रैजौ रां मोनो । नों खासिखौ आं मिथिया दे बेखौ ।
ओ, जोंनिसिंबो बेबायदिनो दामा सम सम बारायो खमायो बेबायदि जाबाय थायो । मार्केटनि सायाव सोनारनानै ओमफाय दा दाउखौहाय जोङो जेनेबा ओ दिखुरा दि खुरायावनो फाननाया साबसिन ना एसे गिदिर देरहोथारनानै फाननाया साबसिन
आंनिबा देरनानै
देरनानै।
औ, फेदेरनानै फान-फानबा साबसिन मोनो ।
औ। जोङो दाउ खौ जेनेबा एसे गिदिर देरबाथ' एकदम राद्रायथारो नालाय। थावा जाख फैयो आरो बे समाव बेनिखायनो जोङो दाउखौहाय गोबावस खोम दोननो थाखाय जोंङो खासि खालामनानै दोनोबाबो जोंङो साबसिन जायो आरो खासि खालाम नानै दोनोबा बेयो गोबावबो दोननो हागोन आरो खासिनि दाउ खासिनि दामा बिराद दाम केजियावनो बिराद दाम दायो बेखार गोबां गोबां नागिरो आरो मानसिफ्रा
औ केजियाव बेसेसो दाम दा
केजियावथ ओरैनो बे सरासनस्रा दाउनिफ्राय बेयो बारासिन जायो माने आदायानो बारा जायो दायो बेसेबां सोलिनानै दं आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय जि जिखुनु सरा सरासरनस्रा दाउनिफ्राय बे दाउ खासिनि दामा गोबां बारा आरो मानोना दाउखौ खासि खा खालामना दोनबा जों गोबावबो फेदेरनो हायो आरो नआव हाग्रा थानायफोरा बे दाावला खासिया जानानै लांदां खालामो मोजां जायो आरो आरो नायनोबो समायना जायो दाउला खासि ग्रोम ग्रोम थायोब्ला नआव दाउला खासि थायोब्ला जोबोर मोजां नुयो आरो दाउला खासिया जोबोद मेजेम जायो नालाय बेनिखायनो फुजा खाथिफ्राव गोबां मानसिफ्रा जानो नागिरो बे समाव गोबां दाम मोननो हायो आरो बेखौ जानानै जोंङो गोथाव माने जि रस बेखौ मोननो हायो आरो।
औ नोंथांनि नआव दंङ ना गैया
जोंनियावहाय ओरैनो सरासनस्रा दाउआ दङ ओमफ्राय दाउला खासिया गैया आरो।
जोंनियावबो गैया दाउला खासि
औ दा नोंथांनि बायदिब्ला दाउआ अबे माबायदि दाउआ जानो गोथावसिन जायो जेनेबा गिदिरा ना एसे दिखुराया ना खासिया
आंथ दिनैसिम आंथ दिनैसिम ओ खासिखौ मोनजायाखै दाउ खासि दाउला खासिखौ मोनजायाखै आं दिनैसिम ओ आंङो जानानै गोथाव मोनो ओ बांद्राय गिदिर द्रायबो नङा आरो बांद्राय फिसाद्रायबो नङा आरो। इसे गिदिर औ एसे देरहांनायखौ मोजां दिखु फोरा बुंङो ना? आं बेखौ मोजां नांङो जानानै
औ मोजां बे दिखुरायाव बांसिन केलसियाम थायो। बेखौ जानो हायोबा मोजां आरो
नंगौ।
औ ओमफ्राय दाउआ जेनेबा माब्लाबा गनाय समावहाय माने ओंखारजोबा आरो ना बिदैया बा माब्लाबा माने गफुबाय थानाय समावनो बिमाया मानिबा जानायाव थैयो बा थैयोब्ला बि बिदिग खौ ओंखारहोनो थाखाय मा खालामगोन नोंथाङा?
बेखौ ओंखारहोनो थाखाय
औ।
औ बेलेग बिमानियाव दोनगोन।
बिदिबाबो जायो आरो मोनसे मेसिन दङ लाइट माने गुदुं खालामो आरोना बे मेसिना। बेखौ बायनानै जोङो बिदैखौ दोननानै बेखौ फिसा ओंखारहोनो हायो आरो। हाथायाव गोबां मोनो दा बिदिखौ बेबायदि राहाजोंबो जोङो फिसा बायसान्स बिमाया थैयोब्ला बे बिमाया दैनाय दावदैखौ जोङो गुदुं खालामनानै मेसिनाव बेखौ माबानो फिसा ओंखारहोनो हायो आरो।
अ आरो बेलेग बिमानियावबो दोननानै फिसाखौ ओं ओंखारहोनो हायो आरोना?
औ।
औ बिदिब्ला नोंथां दोनथनोसै।
औ जागोन दे
औ दे।